औ औ खू-खुलुमबाय नों औ खुलुमबाय नोंथां औ
औ अ ओ नों नोंथांङा आबादनि सोमोन्दै माखासे खोथा फोरमायनो हागोन नामा?
अ फोरमायनो हागोन नोंथां उम आबादनि सोमोन्दै होनबा जोंनि उम माइ आबादनि बागै फोरमायनो हागोन। मारै मावनाय जायो जोंङो माइ आबाद खौ मावनाय मारै मारै मावनानै थिखांनाय जायो बेफोरनि बागै जोंनिया माइ आबादखौ मावनो थाखाय। खाय ओ जोंङो सिगांङावनो बेखौथ' हालेवनानैसो माबागोरनाय जायोना फासावनोहाय जोंङो ओ खोथिया फैनाय जायो बे खोथियाखौ मा फोनाय जायो होमबा जोंङो सिगांङावनो खोथिया फोनो थाखाय जायगा बानायनानै लागोरनांगोन बेखौहाय जों हालेवनानै लानाय। जागोन सिगांङाव जोंङो मबेखौहाय मोसौजों हालेवोमोन बे हालेवनायाव जोंङो ओ मोसौखौ मानै बाहायनाय जायो बेहाय नांगोल जुंगोल लावथि बिदि बाहायनानै हालेवनाय जायोमोन बे हालेवखांनानै जेब्ला हाया मोनगोन फोनोसै टाइम जागोन अब्ला जोंङो खोथिया खोथियाहाय फोनो थाखाय जों माइलि बे माइलिखौहाय जोंङो दैफ्राव सो सोमनानै दोनहैनाय जायो एसे ओ सानथाम सानब्रैसो बिनि उनाव जों जेबब्ला गाजाया खिलिगोन बेखौहाय हा जेब्ला बे खोथिया फोनो हालेवनाय हा मोननायावहाय जोंङो बेखौ फोनाय जागोन । खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों ।
औ बे फोनाया जेब्ला ओ जे राजासिम बेखौ दोननाय जागोन बिदि ब्ला रागोन बेखौ गायनाय जागोन बा गायनो थाखाय जोंनो दुब्लि हा गोमोन नांगौ जायो बे गोमोनखौ जोङो हालेवनानै लानांगौ जायो बे हालेवनायाव जोङो सिगाङावनो जोङो हालेवनायखौ खारायनांगोन सामार होनांगोन बर' होनांगोन गायनाय सिगां जोङो दाना आलि बानायनानै लानांगोन जे जाहाथे दैफ्रा बे माइ आबादाव लोम सावनानै जेनेबा दैफोर फैबा बुखारलाङा आरो जेनेबा दैखौ दैयाथ' माइ आबादाव नांगौ जायो नालाय ओमफ्राय दैखौ लाखिनो थाखाय जों आलि खोनाय जायो बेखौ सिगाङाव आलिखौ जों जोङो दाननानै लागोन दानखांनायनि उनाव होनाय जायो । बेनि उनाव जोङो जेब्ला हाया मोनगोन अब्ला बेहाय जोङो माइ गायनो थाखा माइखौ गायगोन बे गायनो थाखाय जोङो खोथियाफोरखौ फुनानै लानांगोन फुनाया फुनो थाखाय जोङो बांसिन जोङो बर' हारिनियावहाय जों बर' आइजोफोरानो मावनाय जायो बेखौ फुनाय जायो बेखौ फुनानै ओमफ्राय आखा खानाय जायो ओमफ्राय खानानै जोङो बेखौहाय ओ । दुब्लियाव लांनानै जेब्ला बावखा बिदिजों बाननानै लांनाय जायो ओमफ्राय गायगोन जे जायगा बे दुब्लि गोमोनाव दोनहैनाय जायो जेनेबा गा दिनै गा दिनै फुबाय ओमफ्राय गामोनफोर गायगोनब्ला बेखौ दिनै लांनानै नै दिनैनाय जायो नङाबा फुङाव लांनानै दोनैनाय जायो बेखौ गायनो माइखौ जों गायजेननाय समाव जोङो फार्स गायजेननाय टाइमाव जोङो ओ माइखौ आबाद जाहाथे मोजां जायो बिनि थाखाय जोङो ओ बे गायगोन जायगायावहाय सिगाङाव गय ज'रा फाथ थै ज'रा होनानै सोरबा सोरबा मैथा फिफां बायदिसिना गायनायखौ नुनो मोन आरो जायगा बाय जायगा। आलदा आलदा ओमफ्राय बेहाय गायजेननायखौ जोंनि जायगायावहाय जेब्ला जों फार्स्ट थुजेनन्नाय माइखौहाय जोङो थाव गुबै लानानै फुननानै गायजेननाय जायो बिदिनो गायै गायै गायखांजोबबा जोङो बे माइ गायखांनायाव मोनसे जोंना रंजानाय फोरबो बायदि बि मोनसे दङ आरो नांगाल जांख्रा। बाहाय जोङो ज' जेनेबा गामिनि ज' मानसि फ्रा ज' जानानैहाय बेहाय रंजा रंजा बाजायो गायनाय जायो आरो ज' गामियाव ज' ओंखारलायनानै न'खराव जेनेबा सासे सासे बिदि ज'
गायनानै ओंखारलायनाय जायो बेहाय एसे रंजानाय बायदियानो जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला माया
मा देरो ओमफाय देरनानै जेब्ला बिबार बारगोन फिथाइ थाइहां जागोन बे समाव जोङो माइ आबादखौ लानानै मोनसे फोर्बो काति फोर्बो फोर सावनाय बानायनाय जायो बे फोरबोआवहाय जोङो मा खालामनाय जायो हमबा सिगां ओ ओइदिनखालि जोङो खा बे माइ दुब्लिफोरावहाय आलारि बाथि नङाबा थालिर बिख खुङाव जेरै खुन्दुं आवा थाव गुबै होनानै जेवारि सावनाय जायो बेजों लोगोसे नो बर' आइजोफोरा बे माइ दुब्लियाव थांनानै खानाय ह'सार नानै ओ गनसा नङाबा सेवारियाव थाव गुबै फुननानै माइखौ माइ बिदा फिथाइफोरखौ बुस्रिनानै बु लेम बुज्राव बुज्राब होनाय जायो जाहाथे बे माइफ्राव थानाय एम्फौ एनलाफ्रा उम खारो आरो माइखौ आबादखौ गाज्रि खालामा बिनि थाखाय। बेनि उनाव जेब्ला माइया फिथाइया रागोन अब्ला बेखौ माइखौ आ जोङो मोनोबा माइखौ हानाय जायो बेखौ जोङो हानो थाखाय खासि बाहायो। बे खासि गोजोंजों माइखौ हानाय जायो बेखौ हाखांनानैहाय जोङोहाय ओ ओ दुब्लिनिफ्राय बाव बजा बजा बान बजा बानाय जायो जोङो बजा बे बजाखौ जोङो बावखाजोंहाय न'आव थिखोनानै लाबोनाय जायो बे न'आव थिखोनानै लाबोनायाव जोङो माइखौ दोनफैगोन जायगाखौ जोंङो ओ खलसिला होननाबो बुङो बे खलसिला खौ जोङो ओ आरामसे सोरबा सोरबा खदालजों सनो सोरबा एवनानैहाय बेखौ आरामसे स्लिम बानायनानै होयो मारा होगोन जायगायाव जोङो जाबनानै दोनफैयो। ओमफाय माइ लाबोखांनानै जोङो माइखौ मारा होनाय जायो बे माइ मारा होनाया जोङो सिगाङावहाय ओ मोसौजोंनो होनाय जायोमोन नाथाय दा आथिखालावहाय ट्रेक्टरफोरजों होनाय नुनो मोनसै मोसौजों होयोबा जोङो ओ बे माइखौ खायनो थाखाय जों सुखेनखौ बाहायनाय जायोमोन।
बे सुखेन सुखेनजों जों माइखौ खाइयो खायखांनानै जेब्ला बे नाराखौ गाहरजोबखाङो अब्ला बे नाराव गारखांनानै जोङो माइखौ सिबनाय जायोमोन बेखौ बाव होनाय बुङो बेजों संग्रायजों जोंहाय सिबनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव दा जोङो माइखौहाय
ओ मेसिनजोंबो मारा होनाय नुनो मोनसै दा बांसिन मोसौजों होनायखौनो नुनो मोनला। बिनि उनाव जोङो बे माइ माइखौ जेब्ला बिदिनो मारा होखांनानै सिब खांनायनि उनाव फोरानगोन बे फोरानखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय बाख्रियावहाय सोनानै दोननाय जायोमोन आरो। आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथां माइ आबादनि बागै। दानिया नों नोंथाङाहाय उम माबा मोनसे फोरमायनो सानदों नामा?
औ नोंथां ओ नोंथाङाथ' जेनेबा दोरोङारि आबादनि बेलायाव नोंथाङा माइ आबादखौनो फोरमायबाय नङा होमबा नोंथां आङो बे सम समाव मा होनो ओ जोङो गोदोनि आबाद आरो दानि आबाद गोबां फाराग दंसै नङा होमबा नों थां आरो जोंहा ओ माखासे आबादा जोंहा माखासे मुलाम्फा ना जोंनि थांना थानाय बा जोंनि जिउ खुंनायावनो जोंहा गाहाइ ना। जोंनि जिउ खुंनायनि गुदि गाहायानो जाहैबाय जोंहा आबाद ना जोङो जायखौ जोङो जानानै थांनानै था नो हायो नङा होमबा ओ जोङो बेबायदिनो गोदोनि आबाद दानि आब बादा बेखौ रुजुनानै नायोब्ला जोंहा माखासे मोजां गोहोम आरो गाज्रि गोहोम बिनि सायाव जोङो बिजिरनानै नायनो हायो। जेरैहाय जोङो गोदो गोदाय मा होननानै बुङो आबाद मावनो थाखाय जोङो माखासे हाखौ एवनानै लानायाव जोङो बेबायदिनो नांगोल जनि बा मोसौफोरखौ जोङो जन्थायनानै ए-एवनानै ओ आबाद मावनाय जायोमोन आरो। बेयाव जोङो खमैबो एसेल' आबाद मावनायावबो जों गोबां सम नांगौमोन। एबा बा ओ एसे सेल' हाखौ एवनायावनो जोंहा गोबां सम नांगौमोन नाथाय आथिखालाव नुनो मोनबाय बिरोंदामिन जौगानायजों लोगोसे बिरोंदामिनजों जौगाहोजानाय माखासे गुबुन गुबुन आगजुफोरखौ जों नुनो मोनसै। जेरैहाय ट्रेक्टर पावार टिलार ना बेफोरबायदि बेफोरनि जोहै जोङो खम समावनो गोबांथार गुवार गुवार हाखौ एवनानै आबाद मावनो हायो आरो बे बेबायदिनो गोदो गोदाय जोङो मा होननानै बुङो ओमाखासे आबादफोरखौ जोङो थोजासेल'बाव बा ज जानो थाखायल' जोङो मावनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफार फालांगिनि थाखायबो जोङो आबादखौ मावनाय नुनो मोनसै जायनि जाहोनाव जोङो जोंनि जिउ खुंनायनि राहायाबो जोंहा बांलांदों मानो होननानै बुङोबा जोङो थोजासे आबादनि अनगायैबो जोङो माखासे गोबांथार आबाद दिहुननानै जोङो बेखौनो जोङो फाननानै रांखावरिनि बिथिङाव बा रां बिथिङाव जोङो जौगानो हायो ना बिनि ओ बिनि जायगायाव जोङो माखासे गाज्रि गोहोमखौबो नुनो मोनो। जेरैहाय गोदो गोदाय जोंहा खम सम आबाद मावनायनि जोहै जोंहा खम हा नांगौ जायोमोन आरो दा ओ दानियाव बा आथिखालाव जोङो बे जों बिरोंदामिनजों जौगाहोजानाय माखासे आगजु फोरजों खम समावनो आबाद मावनो ओ गोबां गोवार गुवार आबाद मावनो हानायलाय जोङो मा होनो गोबां जायगानि बा गोबां लांदां हानि गोनांथि जायो बेयाव जोङो माखासे बिफां लाइफां बा थाखानाय बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनानै लांदां खालामनानै आबाद फोथार खालामनाय जायो बेनि जाहोनाव जोंहा ओ माखासे गोबां ओ मा होननानै बुङो आबहावायारि जोंहा गेब्रेंनाय जालांनो हमदों मानो होननानै बुङोबा जोंहा गोबांथार हा लांदां हा नांगौ जानायलाय जोंहा बिफां लाइफाङा खमायलांदों आरो बेबायदिनो बिफां लाइफां दानफायलांनायनि जाहोनाव बा खमायलांनायनि जाहोनाव जोंहा ओ बारमण्डलाव जोंहा अखानि बिबाङा जोंहा खमायलांदों आरो बेबायदिनो जोंनि बुहुमनि जोंहा दिदोमथिया खमायलांदों आरो बेबायदिनो जोंहा मा होननानै बुङो गोबां माखासे बारहावा गेब्रेंनाय जेरै जोंनो जों जायखौ हां लायो अक्सिजेन गेस बे गेसखौ हगारग्रा जोंहा बिफां लाइफांफ्रा खमायलांनो हमनायखाय जोंहा अक्सिजेन गेसआ खमायलांनो हमदों आरो बेबायदिनो जों हां हगारनाय बा कार्बन डाइ अक्साइड गेस आरो कल कारखाना फोरनिफ्राय बा दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय जोंहा आरो गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बा कार्बन डाइ अक्साइद गेस बेफोरो जोंहा बांलांनो हमदों आरो बेबायदिनो जोङो आरो गोदोनि आबाद आरो दानि आबादनि गेजेराव जों फारागखौ बेखौबो नुनो मोनो जे गोदोनि आबाद होननानै बुङोबा जों गोदो गोदाय ओ मा होनना बुङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय गुबै हासारनिफ्रायनो जोङो आबादखौ मावनाय जायोमोन आरो बेयाव जोंहा जेबो मा होनना बुङो ओ हा गेब्रेेंनाय बा बार गे ब्रेंनाय जेबो जायामोन आरो जोंहा देहायारि ओ गो मा होनना बुङो गाज्रि गोहोमाबो जोंहा खममोन मानो होननानै बुङोबा गोदो गोदायनि आबादाव जोंहा ओ बेबायदिनो मिथिंगानि हासारजों जोङो आबाद मावोमोन नाथाय आथिखालाव माखासे रासायनिक हासारफोर आरो माखासे एम्फौ फोथैग्रा मुलिफोर आरो माखासे हाग्रा फोथैग्रा मुलिफोर बेफोरबायदिनि जोहै जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो बेफोरनि बेलायाव जोङो जों आबादखौनो जायो बा आदार हिसाबै जायो हिसाबै जोंनि देहायाव बा जोंनि मा होनना बुङो औ जोंनि देहायाव जोंहा माखासे गाज्रि गोहोमा गोग्लैयो बिखौ जोङो लासैयै हमदांबोनो हादों आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे रासायनारिक हासार बाहायनायनि जाहोनाव जोंहा हा हानि गेबेंनाया जालांनो हमदों जेरैहाय जोंहा माखासे हासारफोरा खमायलांनो हमदों आरो बेबायदिनो रासायनारि हासार बाहायनानै जोङो गोबां आबाद बारि बारि बा जावले-जावले आबाद आबाद मावनो हानायलाय जोंहा बेबायदिनो जावले-जावले आबाद मावनायनि जाहोनाव जोंहा मा होननानै बुंदों नांनायनि बारा आबाद दिहुनायाव जोंहा हासारफोरा गैया जालांनो हमदों आरो। बेबायदिनो लासै लासै हानि गेब्रेंनाय जालांनो हमदों आरो। आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ बो मख'नो हायो जे जोंहा मैगं-थाइगंनि बेलायावबो जोङो बेखौनो नुनो मोनो गोदो गोदाय जोङो जेबो ओ माखासे मुलिफोर आरो हासारफोर बाहायनाय जायामोन नाथाय आथिखालाव गोबां मा होनना बुङो रासायनारिक हासार बा जोंहा बेबायदिनो फिथाइ- सामथायाइ देरनायनि बा माखासे लोगोसे बेबायदिनो जों मुलिफोर बाहायनानै जोङो फसलफोर मावनाय जायो आरो फिथाइ सामथायाइनि फसल, मैगं थाइगंनि फसल बेफोरखौ जोङो जानानै जोङो लासै लासै जोंनि देहायाव मा जायो देहायारि गोहोम गोग्लैयो आरो। मानि गाज्रि जानाय बेबायदिनो बेमार जानाय जोङो बेफोरबायदिया बांसिन लांदों आरो। आरो बेबायदिनो जोंहा जोंनि जिउनि आय' ना जोंनि जोरथायाबो जोंहा खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों। बेबायदिनो जोङो सानफा एफा मुलिफोर मोनजालांनाय रायनारि हासा रफोरखौ जोङो थोंजोङै नङाबाबो जोङो खेंसालियै मोनजालांनाय बिनि जाहोनाव जोंहा सानफा एफा जोंहा सुबुंफोरनाव गुबुन गुबुन बेमार जालाय बेफोरो जोंहा बेनि अनजिमाया जोंहा बांलांदों नङा होमबा नोंथां। साबायखर थाबाय नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों।